हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ माबोरै दं नों नोंथाङा?
आं मोजाङैनो दं नोंथां।
औ
औ
बिदिब्ला नोंथाङा आंखौ ओ फन खालामनायनि जाहोनखौ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन। दां आं आंनि फन खालामनायनि जाहोना माने माइ गायनायनि बागै एसे सावरायनो फन खालामदोंमोन आरो। सावरायनो हागोनना नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ ओ बिदिबा जोङो खोथियाखौ आरो माइखौ बोरै गायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ। जोंनाथ' ओ। जोंनि। बे आसाम हादोरसायाव ओ गाहाय आर्दार होनोब्ला जोंना ओंखाम ओंखामानो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
बेनि थाखायनो जोंना ओ माइ आबाद गायनाया जोबोद गोनां होननानै जोङो। साननानै लायो। बेनिखायनो जोङो ओ माइखौ ओ गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंहा माइ ओ गायनो गनाय जायो जेरैहाय जोंहा जोसा माइब्रा एबा थेंग्राय मासुरिस। हरमा बायदि बायदि जोङो माइखौ गायनाय जायो नाथाय बेफोर माइखौ गायनायनि आदबा। ओ गासैबो आं एखेखौनो फ्राम होन मिथिना मोनो जोंना बे माइखौ गायनो। थाखाय ओ गिबियावनो जोंहा ओ माइज्लिनि गोनांथि जायो। बे माइस्लिखौहाय जोंहा ओ। ब'हा मोनो होनोब्ला जोंहा थांनाय बोसोरनि माइखौहाय जोंहा माइस्लिनि थाखाय एक्सट्राके दोनखानाय जायो। बेखौनो औ। नङाब्लाबो खायसे खायसेया जोंहा दानि मुगायाव ओ गोबां ओ हाथाय बाजार एबा नार्सारि बायदिसिनानिफ्राय जोंना। बायना लाबोनानै माइखौ ओ माइस्लिखौ बायना लाबोनानै जोंहा खोथियाखौ फोफैनाय जायो।
औ औ नंगौ नोंथां।
खोथियाखौहाय जोंहा गिबियावनो फोनो थाखाय ओ माइस्लिखौ जोंहा सोमनानै लानांगौ जायो। हरसे बा हरनैनि थाखाय बेनिफ्राय जोंहा सोमनानै। ओ बोखांनाय समाव ओ। दैखौ सर'नो थाखाय ओ दसे एबा हरसेसो दोनथ'नाय जायो। बेनि ओमफ्राय जोंहा ओ माइखौ लखबनानै मोनसे समान जायगायाव लखबनानै जोंहा फाथो बस्था मोजाङै फेनानैहाय फाथो बस्था एबा थालिर बिलाइजों खोबना दोननाय जायो जाहाथे जोंना बे माइआ गाजा बेरो। बेनिफ्रायहाय जोंहा जाय जायगायावहाय फोगोन बै जायगायाव जोंहा मोजाङै हालिखौ एवनानै लानाय जायो एबा हाब्रु मोजाङै जानाय बायदि जोंहा हालिखौ एवनानै लानाय जायो। बेनिफ्राय ओ बे सोमनानै दोननाय माइखौ जोङो लाबोनानै ओ बे जायगायाव ओ मोजाङै फोनानै होनाय जायो जाहाथे थे ओ गुबुं एबा गेसेंद्राय जायि बायदि मोजाङै फोनानै होनाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा दानि मुगायावथ' ओ गोबां हासार बायदिसिना सारनायखौबो जोङो नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा ओ दान मोनसे बा दान मोनसे ओ खावसे खावसेसो थांनायनि उनावहाय जोंहा ओ माइआ मोजाङैनो गोजौ जानानै ओ बेयो गायजानाय जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा बे माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो जोंहा गोदोनि समावथ' ओ बांसिनानो जोंना मोसौजों हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय जोंहा ओ दा ट्रेक्टर बायदिसिनाजों एवनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोंहा हालिखौ एवखांनायनि उनाव हाय ओ मोजाङै हाब्रु जायोब्ला अबोला जोंहा माइखौ गायनाय जायो बे माइखौ गायखां बे माइखौ गायखांनानैबो जोंहा ओ दैनिफ्राय मानिफ्राय फारसेनिफ्राय जोथोन लाबाय थानाय जायो ओमफ्राय ओ थाम एबा ओ थाम खावसे दानसो थांनानै उनावहाय जोंहा माइया फोथाराव मोजाङैनो मोनजोबो बो बे माइ मोननाय समायाव जोंनिफोर नंगौ ओ गोमो एबा सनालि गाबनि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि मिथिंगा महराबो बे समाव ओ जोंनि फोथार बायदिसिनाया जोबोर समायना जायो बेनिफ्रायहाय जोंहा माइखौ ओ हाजानाय जायोबोला अबोला ओ जोंहा माइखौ हानानै लाबोनाय जायो आरो खायसे खायसेयाथ' दानि मुगायाव जोंना ट्रेक्टर बायदिसिनाजों लानानै लोगो लोगो मेसिनावनो नाखानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा न'आव लाबोनानैहाय बेनो ओहो न'आव लाबनानैहाय जोंहा बाख्रि बा दुलि बायदिसिनायाव दोनफैनायखौ जोङो नुनो मोनो जोंनि औ जोंनि ओनसोलाव ओ माइ आबादखौ बिदिनो गायो होननानै आङो मोनथिगौ नोंथां
औ मिथियो
ओ गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनाय माबाफोर फारागखौ ओ मिथिगौ नामा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
बिदिनो आं गोदोनिद दानि जुदों फाराग नुनायखौ आं एसे। फोरमायनोसै आरोना
औ नंगौ
बिदिनो जोङो गोदोनि जुगाव मोसौजोंसो हालेवनानै माने सानसेयाव दब्लायसे बा दब्लायनै गायोमोन आरोना नों
औ नंगौ
औ बिदिनो बारा मानसिबो लायामोन साफा सानै नाथाय दानि जुगाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो गोबां बिदिनो दुब्लि फोथार गायो आरोना नों
औ नंगौ
बिदिनो नोंथाङा जा बुंदों बेबायदिनो जोंनि जाबोद बिदिनो एखे आरोना बिदि माइ गायनायफोरा गासैनाबो बिदिनो जोंनि बो सेंग्रा सिख्ला बिदिनो बोराय बुरै गासिबो माइ गायो आरो जेरै बोराइफोरा जोंनि जा खोथिया फैयो आरो सिख्ला आरो बुरैफोरा जोंजा माइ गायो आरो दोनानै
औ नंगौ।
औ औ बिदिनो बिदिनो दैज्लाङावथ' जोङो माइ गायनायल' नङा गोबां गोबां बायदि बायदि जोङो मैगंबो गायो। औ नंगौनो। बिदिनो जेनेबा नोंथांमोननिख मा मा दैज्लाङाव मैगं गायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ जोंना दाथ' दैज्लां बोथोर। ओ जोङो माइयाथ' जोंनि गिबि आबाद बेनि अनगायैबो जोंहाहाय गोबां आबादखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनदों। जेरैहाय जोंहा जिंखा पथल ओ लेस्रा एबा खांख्रिखला। बानलु बायदिसिना आबाद। खौनो जोङो गोबां। मावनायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो ओ नोंथाङासो दानि बुंलांनाय। ओ गोदोनि आरो। दानि माइ गायनायाव गोबां फारागखौ नुनो मोन्दों थिग आंबो बेबायदिनो ओ जोंनि बे माइनि अनगायैबो गुबुन आबाद गायनायावबो आंबो दा ओ जोंनि ओनसोलाव आं गोबां फाराग खौ नुनो मोनबोदों।
औ औ नगौ नोंथां।
बेखौनो आं नोंथांनिसिम एसे सुंद'यै फोरमायना होनसै
औ
दोहाय जोंना ओ बिदि आबाद मावोब्ला ओ न'नि गोबोर खि हासार एबा जोंना खानस्रि हासार बायदिसिनाखौनो जोंना सारनानै ओ आबादखौ जोंना ग्लब ग्लब जाहोनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन
औ औ नंगौ नोंथां
ओ आबाद मावोब्ला जोंना खानस्रि हासार एबा गोबोरखि हासार ओ बाहायबाल' जोङो आबादखौ जानायखौ नुनो मोना बिदिनो जोंहा गोबां रासायनारि हा सारखौ बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो मुलै बायदिसिना बाहायनायखौबो जोङो नुनो मोनो ओ मानो होननानै बुंब्ला जोंना दाना ओ रांखान्थि बिथिङावबो जोबोर आंखाल जानानै फैबाय बेनिखायनो जों माइ आबादानो जा‌ एबा गुबुन आबादानो जा बेवहाय जोंङो गोबां रासायनारि बायदिसिना मुलै ओ एबा हासारफोरखौ बाहायनानै जोङो गोबां ओ गोबां जोंना ओ फिथाइखौ दिहुनन्नायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ बाजार बायदिसिनायाव फाननो लांनानै गोबां ओ रां खामायनानै न'खर खौ एबा गावनि जिउखौ सुंथानो थाखाय गोबां हेफाजाब होनायखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ औ नंगौ नोंथां।
नंगौ बिदिनो ओ माइ गायनायनियाव जेनेबा ओ हाल जांख्रा होननानै बुङो बेखौ नों थांमोननि जायगायाव माबायदि फालियो नोंथाङा सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। बिदिनो जोंनियाबो जेनबा ओ गुबां गोबाङैनो बिदिनो गायनानै जेनेबा हाल जांख्रानि थाखाय दब्लायसे बा दब्लायनै लाखिना दोननाय जायो आरो नानो।
औ नंगौ।
बिदिनो बेयाव लाखिना दोननायाव बिदिनो गायो नाथाय गोदोनि गोदोनि जुगावथ' बांसिनै हेपियै गायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव एसे खम जालांबाय आरोनानो।
औ नंगौ।
गोदोनि जुगाव जोङो बोराय बुरै जेरै मोसा मोसायै माइनावखौ लाङोमोन नाथाय दानि जुग जुगाव बिदिनो हारसिं एबा खानायजोंनो न'खरैनो ओरै लांनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो ना।
औ नंगौ।
गोदोनि जुगावथ' बिदिनो बोराय बुरैफोरा गाजा गोमजायै लोङै जायै बिदि माइनावखौ जों माने फोथारनिफ्राय लाङोमोन आरोना नोंथा।
औ नंगौ।
औ औ।
ओ बायदिसिना हाब्रु बायदिसिना फोनलायनानै ओ हाल जांख्राखौ ओ थिखांनाय जायो आ थां नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
बिदिनो जोंना माइ आबाद माइ आबाद होनोब्लाबो ओ दानि मुगायाव माइ आबादजोंनो गोबां सुबुङानो रांखान्थि बिथिङाव ओ जौगालांदों ओ जेरै जोंना दा ओ माइ मनसे एबा माइ मनसेनि बेसेन बेसेनानो जोंनाहाय ओ दजौ बिदि गाहाम थांनायखौ जोङो नुनो मोनो बिदि औ बि बिदिनो जोंना ओ गोबां सुबुङानो जोंना दा गामि ओनसोलाव ओ साख्रि बाख्रि गै जाया नालाय बेनिखायनो जों ना माय आबाद खौनो गाहाइ होननानै ओ बे आबादजोंनो जोंना गोबां रां खामायनायखौबो नुनो मोनदों औ।
बिदिनो दे होमबा नोंथां जोंनि रायलायनाय समाबो जाबाय दोनथ' थ'निसै नामा? औ दे गोजोन्थों औ गोजोन्थों नोंथां।